औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों नोंथां। अह नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायहरनाय जासिनाय थाबाय।
अह नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों। नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंहा गिबियावनो माइ आबादखौनो बुंजायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां औ जोङो माइ आबादखौ बा गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइज्लि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ जोङो माइज्लिखौ गोबाङानो न'खरावनो थाखायो बा जोङो गला गला एबा बाजार फोरनिफ्रायबो लानानै फैनाय जायो। आरो माइज्लिखौ लाबोननि उनावहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव हरननाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो नोंथां बिनि औ नोंथा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै थालिर थालिर बिलाइ एबााल थास'नि बिलाइजों खोबनानै दोननांगौ बियो जेब्ला गाजा आरो अब्लाना जोङो बेखौ हाल एवनायाव हाल एवनानै बेखौ ओ फोनाय जायो नोंथां।
औ नों
औ नोंथां औ आरो बेखौ जोङो ओ से से मास एबा से खावसे मास जो ओ फोनानै बेखौ गायना दोननानै खैथा जौनायखौ नेनानै जोङो उनावहाय बेखौ ओ खेन्था हालेवनायनि उनावहाय माइ महरै गायनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ जोंहा आथिखालाव माइ गायनो थाखाय गोबाङानो न'खराव सोला सोलाबा। बा न'खराव गोबां खामानि थायो बिनि थाखायनो जोङो आथिखालाव बांसिनानो ओं माइ हजिरा लानानै बा थिखा लानानै माइ गायनायखौ नुनो मोनो। औ नंगौ नोंथां। औ जोंहाथ' गोदो गोदाय खोनानाय बायदिब्ला जोङो सावरि बादालि जानायफोरखौ गोबां खोनायोमोन दा आथिखालाव जोंनियाव बेफोरबायदि सावरि बादालि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया नोंथां।
औ नंगौ।
औ नंगौ औ आरो बे बै माइखौ गायांनायनि उनाव जोङो गोबां रासायनारि हासारफोर बो सारनानै होनाय जायो बेवहाय हाग्रा थैनायनि आरो माइआ एम्फौ जायैनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां हासारफोर बायनानै मोनो बेफोरखौ जोङो होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ आरो दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गोबां रोखोमनि बोथोरनि फल दैज्लां बोथोरनि काख्रेल खुमब्रा लेस्रा जोगोनार गोबांदि रोखोमनि मैगं मोनबावो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन माफोरफोरखौ जोङो माबोरै गायनाय जायो।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। गोन ओ बि नोंथाङा बुंनांगौ। ओ खैथाखौ बेबायदिनो फोननाय जायो।
जैयो।
ओं जों फास
फासथावनो खैथाखौ बायखौ जोङो मोजाङै लावसगोना लानानै औ औ नोंथां आरो लोगो लोगो बे
ओंज
औ नोंथां औ बेखौ औ थारैनो नोंथां।
जों सायावथिखोना दोन नांगोन।
औ नोंथां
औ हायाव लखबना दोननांगोन बे माइखौ
आं बेखौ औ नोंथां। थालिर से खदादनानै बे
फोथाराव
फोथारखौ जों मो‌जांङै
ओ बेयो गाजा बेरनानै मोजांङैनो बे एवनाय हायाव
औ थारैनो नोंथां
औ आरो लोगोसेनो ओ बे खैथाया जिथा दान मोनसे बा दानसेसो जायो फैसाया गोजौ जाखांनायनि उनाव होनो जोंङो बे बिखौ फुनानै जोंङो गायनाय जायो। हायाव हाया मोजाङै ओ मोजाङै हाया मोननांगोन मोजांङै हाया